हेल' नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
खोनादोंना नोंथां।
खोनादों नोंथां औ नोंथां औ नोंथां आं नोंजों ओ जोंनि बैसागुनि बादैसो ओ सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना।
अ
औ
दा बैसागुनि सोमोन्दै ओ सावरायनोसै ना नोंथां औ। दा बिदिब्ला जोंहा बैसागु होननानै बुङोब्लाथ'
अ
बर' नोंथां औ आरो बे बैसागुआ जोंहा आबादजों सोमोन्दोगोन आं आरो बैसागुआ जोंहा गाहाय मोनथाम मोनथाम बाहागोआव रानजायो ना जेरै मा बैसागनि बैसागु हा आरो खाथि बैसागु आरो मोनसेया मागो बैसागु दा आङो बैसागनि बैसागुखौ नोंथांनो सावरायनोसै बैसाग नि बैसागुआ जाहैबाय मा जोंहा। आबाद मावखांनानै आरो आबाद मावनायनि सिगां गेजेरावहाय माने रंजानाय आरोना नोंथां दा बे बैसागुखौहाय जोंहा मोननै बाहागो खालामदों दा गिबियावहाय जोंहा सैथ्र'नि थामसे सानावहाय जोङो बेखौ संक्रान्ति हिसाबै फालिनाय जायो आरो बेवहाय जोंहा ओ मोसौ बैसागु। हिसाबै फालिनाय जायो आरो नोंथां दा बे बे मोसौ बैसागुआवहाय जोङो मा खालामो गिबियावहायनो जोङो मोसौखौहाय फुङावनो जोङो मा थुखैनो लाङो ओ गोदोनि दिनावहाय जोङो बिदिनो दैमा दैसाफ्राव थुखैनायखौ नुयोमोन। नाथाय आथिखालावहाय जोङो न'आवनो बिदिनो दैखर बा दमखलनि दैजों थुखैनायखौ नुनो थाङो आरो ना नोंथां आरो दा बे मोसौखौहाय जेब्ला जों मानि थुखैयो अब्ला जोंहा बेवहाय माखासे नेम नेमफोरबो दङ जेरै जोङो मोसौखौ थुखैनाय समावहाय बिदिनो थाराय बिलाइजों जोङो बुज्राव बुज्राव खालामनाय जायो आरोना नोंथां आरो बेजों लोगोसे जोंहा माखासे मेथाइफोरबो खनै खनै मोसौखौ थुखैनाय जायो ओ बे मेथाइफोरा मानि ओरैहाय बायदि ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था बेबायदि होननाय मेथाइ दं आरोना नोंथां दा जेब्ला जों मोसौखौ थुखैखाङो अब्ला जोङो बे मोसौनोहाय मोनसे बै लाव फिथाइ फान फान्थाव फिथाइ खाथ्रि बिबार दावा बिबार। लोखोना बिबार बायदिजों जों बानायनाय मालाखौ जोङो मोसौनो गानहोयो आरो ना आरो बेनि उनावहाय जोङो थावजों आरो हांगारजों जोङो गलायनानैहाय बे मोसौनियाव गोसोम गोसोम फोथा थुनानै होयो आरो ना बे फोथा थुनायनि जाहोनानो जाबाय माने जेब्ला जों मोसौखौहाय थुखैखांनानै हाग्रायाव गांसो जानो हगारहरो अब्ला बै हाग्रानि जि जिब जुनारा जाहाथे मोसौखौ माने सिखार खालामनानै जाया बेनि थाखाय बे गोसोम दाहखौ होनाय जायो आरो नोंथां दा बे दिनावहायनो जोंहा माखासे जायगायाव गोखा गोखै जानायबो फालिनाय जायो नङा होमबा नोंथां आरो माखा माखासे जायगायावहाय जोंहा बैसागु बायनानैसो जोङो बे गोखा गोखै जानायखौ नुनो थाङो आरोना औ अब्ला बिदिब्ला जोंहा मोसौ बैसागु एबा संक्रान्तिया बेबायदिनो जोबनानै थाङो दा सेथि ओ अखानायैहाय से सेथि बैसागआवहाय जोंहा जागायो मानसिनि बैसागु ना नोंथां अब्ला बे दिनावहाय जोङो सोरांनाय लोगो लोगोनो जोङो गावबा गावनि न'आव थानाय बाथौआवहाय जोङो खुलुमनानै लाग्रोयो आरो गावखौनो गाव माने मोजाङै देलायनानै बा सिख्लासाफ्रा बिदिनो दख'ना आर'नाइ फास्रा बेबायदि गाननानै गावखौनो देलायो आरो हौव हौवाफोराहाय बिदिनो गामसा आरो आर'नाइ आरो गस्ला गुफुर गाननानै देलायनानै ओंखारो आरो ना आरो गिबियावहायनो ओ बिदिनो मान होनाय जेरै उन्दैफ्रा गिदिरफोरखौ मान होनांगौ आरो गिदिरफोरा उन्दैफोरनो मानि ओ बोर बा अननाय होनांगौ आरो ना जोंङो बे बेखौ मावनानै लानायखौ नुयो गिबियावनो। आरो जेब्ला जोंङो बे मान होलायनाय हाबाफारिया जोबो अब्ला जोंङो गामियावहाय बिदिनो ओ सेंग्रा सिख्ला ज' जानानै जोंङो ओंखारनायखौ नुनो थाङो आरो ना नोंथां। ओ जोंङो गोदोनि दिनावहाय बैसागु रंजानायखौहाय बेबायदिनो ओ जिबा सान नैजि सानहालागै जोंङो रंजानायखौ नुनो थाङोमोन आरो नोंथां नाथाय आथिखालावहाय जों बांसिन नानो दानि मुगायाव जोंङो स्नि सानसिमहालागैल' जोंङो बैसागु रंजानायखौ नुनो थाङो आरोना नोंथां। दा जोंङो बिदिनो सेंग्रा सिख्ला ज' ज' ओंखारनानै गामि गामि बिदिनो गिदिङो न'खर न'खर गिदिङो बे गिदिंनाय समावहाय जोंहा बिदिनो ओ माइब्रानि रोसि माथानि रोसि बेफोरखौ जोंङो ओ मोनलोंङो आरो ना नोंथां आरो सोरबा सोर बा बिदिनो लोङैबो थायो आरो लोंग्राफोरा लोंङो आरो ना दा जोंङो बे ओ न'खर न'खर गिदिंनायावहाय जोंहा माखासे अन्थोबबो मोननाय जायो ओ जेरै
औ।
सोरबा बिदिनो ओ माइरं हरो सोरबा बिदिनो दावदै हरो सोरबा फै फैसा हरो बेबायदि जोंहा माखासे अन्थोब मोनबोन जायो आरोना नोंथां। आरो जोंङो गिदिंङै गिदिङै गिदिं खांजोबो अब्ला जोंङो मोनसे जायगायावहाय बिदिनो ज' जानानैहाय बै मोनबोनाय अन्थोबफोरखौहाय जोंङो ओ ज' खालामनानैहाय बेबायदिनो ओ गेजेराव लावखार ओंखाम जानायखौ जोंङो नुनो थाङोमोन आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
नाथाय आथिखालावहाय जोंङो बेफोरबायदि ओ रंजानायफ्रा मानि खमनिफ्राय खम जाबोनायखौ जों नुनो थांगासिनो आरो जोंङो बांसिन बांसिनानो दा गावबा गाव रंजानायखौ जों नुनो थाङो आरो ना नोंथा गोदोनि दिनावहाय जों ज' ज रंजानायखौ बांसिन नुनो थाङोमोन नाथाय आथिखाल मुगायाव जों गावबा गाव बांसिन रंजानायखौ नुनो थाङो आरोना नोंथां। दा नों नोंथां नोंथाङाबो आंनो ओ बैसागुआवहाय बा जोंनि ओ दोरोङारि फोरबोआवहाय माखासे बिदिनो ओ सोमोन्दैहाय सावरायनो हागोन नामा नोंथां बिदिनो जोंनि ओ मा होनो दोरोङारि गेलेनाय बैसागुआव मारै मारै फालियो बेफोरखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां जोंना बैसागुनि गेलेनाय होननानै बुङोब्ला ओ गोदोनि दिनावहाय बैसागु जोबनानै मोनसे गावबा गाव गामियावहाय मोनसे हाबाफारि लानाय जायोमोन। बेवहाय बैसागुनि मुङावहाय गेलेनाय हाबाफारि ओ बैसागुनि मुङावहाय मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि बेफोर आरो फरायनाय फोरनि हाबा सोंनाय फिननायनि हाबाफारि बिदि लानाय जायोमोन। दा बेवहाय नोंथां आंङो ओ गेलेनाय बादायलायनायनि बादै बुंनोसै। जोंना बैसागु ओ बर'फोरनि दोरोङारि गेलेनाय होननानै बुङोब्ला ओ थालिर बिफां गाखोनाय, खमलाय नाय दैहु बुख्रुबनाय बेफोरनो नोंथां। आरो बिनिनो गेजेराव जोंहा लाबावो ओ खारनाय खेला आरो गुबुन गुबुन खारनाय बादिलायनाय खेला बेफोरबायदि लायो आरो। ओमफ्राय दानि दिनावहाय जोंहा गोलाव बारनाय गोजौ बारनाय बेफोरखौबो लानाय नुनो मोनो। ओमफ्राय औ बेवहाय बैसागुआव जोंहा आरोबाव मा मोनसे उम जोंहा नागारनो हायि खेलायानो जाह जाहैबाय दुरुं बोनाय गेलेनाय दा आङो ओ नोंथांनो आरो थालिर बिफां गाखोनायनि बादै फोरमायनोसै। जोंहा थालिर बिफां गाखोनोनाय खेला खौहाय जोंहा गुबैयै हौवा माहारिफोरनि थाखाय बानायनाय जायो बे थालिर बिफां गाखोनाय खेलायावहाय ओ मोनसे गोजौथारसिन बिफां थालिरखौ दानफायनानै जोंहा जेरावहाय बे थालिर बिफां गाखोनाय बादायलायनाय खेलाखौहाय खुंगोन बेवहाय लाबोनानै गायनानै दोनफैनाय जायो आरो आरो बेहाय थालिर बिफांनि गोज गोजौआव जोंहा अन्थोब होनाय जायो आरो बे अन्थोबखौ माने जाय माने बै रायलायनाय समावहाय जेसेबां होनो गोसो सोरबा सो सोरबा बिदिनो बाजौ रां सेजौ रां बिदिनो गुबुन माबा मोनसे अन्थोब बेवहाय दोननाय जायो नोंथां आरो बेवहाय औ बेवहाय बे थालिर फिफांखौ गाखोनाय बादायलायनायनि सिगां जोंहा बादायारि बिथांमोनखौहाय माबा जायो गामसा गान होनानै गेलेनाय जायो आरो बेवहाय बे थालिर बिफांखौ जोंहा थाव गुबै फुननाय जायो आरो रिमोननायनि थाखाय आरो बे थालिर ओ बे थालिर फिफांखौथ' जोंहा बोलो गैयै एसे माबा लोरबां मानसियाथ' गाखोनो हाखाया। जेरावहाय थालिर फिफाङा रिमोनग्राखा आरो बेवहाय आरो थाव गुबै फुनबावनाय जायो। आरो बेवहाय बेवहायथ' जोंहा ओ दालाय दुलाय जेबोथ' थाखाया हिसाबै बे एकदम समान माबा गानि जायो आरो थालिर बिफाङा ओमफ्राय बे थालिर बिफांआवहाय ओ जाय ओ माबायो गाखोयो बियो बे थालिर बिफांखौ गोबानानै गाखोलाङो आरो बा गोबानानै गाखोआबाबो मानि जायो जेरैहाय गोजौसिम सौहैनो हागोन बेखौ नायनानै ओ गावनि बोलोखौ बाहायनानै गाखोनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां आरो बे गा ओ बिदिनो फारि फारि जेरै गाव हागोन बायदिखौ नायनानै माबा खालामनानै सेस्था खालामै खालामै नाजायै नाजा गागोलांबाय थायो आरो ओ सासे सासेनि उनाव सासे सासे हायाबा आरो बै उननि सासेया नाजालांबाय थायो बेबायदिनो नाजालांबाय हा-हायै सासे देरहागिरि जा जो मोनो जोंहा उनथारावहाय ओमफ्राय बे खेलानि देरहागिरिया सासेल' जायो जाय बे थालिर फि बिफांखौहाय जोबथाजासिम गाखोनानै गाखोनो हागोन आरो बै गोजौथारनि अन्थोबखौ लायनो हागोन बेनो बे अन्थोबखौबो मोनबाय आरो देरहागिरिबो जानो हाबाय बेनो नोंथां थालिर बिफां गाखोनाय बादायलायनाया नोंथां बे थालिर बिफां गाखोनाया गुबैयै माने नायनोबो बिराद इन्ट्रेस्ट आरो रंजाथावबो जायो। ओमफ्राय औ नोंथां आरो नोंथां जोंनाथ' दानिया समाबो जाबाय नङा होमबा? ओ नोंथां औ ओमफ्राय बिदिब्ला उनाव लोगो मोनफिनसिगोन नामा नोंथां।
औ औ नोंथां नोंथांजों ओ ओ जोंनि दोरोङारि गेलेनायनि सोमोन्दै सावरायनानै आं जोबोद गोजोनबाय। औ आसा खालामो नोंथांखौ आङो फिन लोगो मोनफिनबावगोन होननानै।
औ नोंथां औ गोजोन्थों नोंथां।
औ गोजोन्थों।
आ